औ नोंथां औ नोंथां औ नोंथां खोनादों नोंथां
दं
औ नोंथां आङो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ' नोंथां
आंबो इसोरनि अननायाव मोजां मोजाङानो दं दे नोंथां नोंथाङा ओंखाम जाबायना?
नोंथां ओंखाम जाखांबाय आङो नोंथाङालाय जाखांबाय ना औ नोंथां
जाहोनानो जादों जे जोङो जाग्रा लो जाग्रा लोंग्रानि मुं मुवायाव औ मुवानि बागै जों सावरायनो हा हागोन ना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला जोङो जानाय जाग्रा मुवा होनब्ला जों बायदि सिना मिनथिना मोनो आरो गोबांता जाग्रा-लोंग्रा मुवा दं आरो बे बुहुमाव
औ औ नोंगौ नोंथां
गुबैयै जोंनो ओंखामखौ नांगौ गो आरो खामानो गुबैयै मानसिनि गुबै ओंखाम ओंखाम बेनो गोनांथि बेखौ जोङो आबाद गायनानै मोनो आरो माइ आबाद गायनानै आरो ओंखामोनबा जोंहा बर'नि ओंख्रै बर'नि ओंखार ओंख्रिबो जेरै अनदला ओंख्रि सबाइ ओंख्रै मैथा ओंख्रै बायदिसिना ओंख्रै दं नारजि ओं ख्रै औवा मेवाइ बायदिसिना ओंख्रि आरो आरो जोङो बेयाव जोङो होदला अनला ओंख्रियावबो जोङो जेरै अनला ओंख्रिखौ जोङो औवा मेवाइजोंबो जानो हायो आरो। बेयाव जोङो दाउ बेदरबो होदलानो हायो। सबाय ओंख्रि रावबो जोङो दाउ बा अमा बेदर बो होदलाना जानो हायो आरो। आरोै मैथायाव जोङो ना एबा खांख्राइ बो होनानै जानो हायो। बायदि रोखोमनि होनानै जानो हायो आरो जोङो नोंथाङा एसे अनला ओंख्रिखौ माबायसा सङो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ औ नोंथां फोरमायनो हागोन। ओ जोंनि बर'नि ओंख्रिफोराथ' जोंना माखासे दङ बांसिन ओंख्रियानो जोंना खारै ओंख्रि जायो आरो नोंथां जोंनि बर'नि गुदि ओंख्रि होनोब्लाथाय जोंना मोनथाम फैयो जेरै अनलाजों दाउजों फैयो आरो नारजिजों अमाजों फैयो लोगोसे साम'जों सबायजों फैयो आरो नोंथां बे मोनथामा जोंनि बर'नि गुदि ओंख्रि जायो आरो नोंथां जोङो अनलाखौ मारै सङो होनोब्लाथाय अनलाखौ जोङो गिबियावनो खौ जोङो सोमनानै दोनग्रोयो आरो जो गावनि जखा हिसा जेसेबां सङो औ नंगौ नोंथां जोङो गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोयो जेब्ला बियो माइरङा गुरै जायो सिफाय जानाय बा गुरै जाबाय अब्ला जों बेखौ बोखांनानै दैखौ एसे फोरानस्रोबाय आरो नोंथां एसे फोरानस्रोनानै जोङो बेखौ दिंखियाव बा उलाराव देनाय जायो जायो उलार दिंखियावथ' जोङो गोदोनि समाव देनाय जायोमोन आरो नोंथां नाथाय दानि मुगायाव दानि गोनोखोआरि मुगायाव जोंना मेसिन फैबाय आरो नोंथां बे मेसिनजोंसो जोङो बांसिन मानसि यानो अनला ओं खौ बा माइरंखौ गुन्दै खालामनानै लानाय जायो आरो औ बिदिनो जोङो गुन्दै खालामनानै लाग्रोयो लानानै जोङो जेब्ला जों दाउ बेदरजों सङोब्ला जोंना बांसिन गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां
नोंथां
सिनो बेनिखायनो जोङो दाउजों दाउखौ जों गिबियावनो एवफ्रानग्रोना लाबाय नोंथां एवफ्रानग्रोना लानानै जोङो बोखांथ'नानै दोनो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो ओ दैखौ होयो दैजों लोगोसे जोङो खारै जायखौ जों खारैखौ थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां थालिरखौ दानफायनानै जोङो ओ फिसा फिसा बानायनानै जों सानदुङाव फोरानो फोराननानै बेखौ जोङो सावो आरो नोंथां सावनानै जों बेखौनो फसरनानै बेनो जोंना खारै जायो आरो बे खारैखौनो जोङो अनलायाव दै होखांनानै बे अनलायाव नोङो संख्रै जेसेबां नोंनो ओ गोथाव जानायनि थाव जानायनि मस मस्ला होयो बेखौ होनो हायो नोंथां होनानै जोङो खारैखौ जेसेबां जखानि होनांगौ बेखौ होयो आरो बेखौथ' जोंनि ओ बर' आइजोनि बर' आइजो माहारिनि आखाइनि खामानि आरो नोंथां बिसोरो जोबोद आखा फाखा नङा होमबा नोंथां बर'नि आइजोफोरा संनाय खावनायाव बिथांमोना जखा हिसाबनि औ जखा हिसाबनि होबाय खारैखौ होनानै जेब्ला गोदौवो दैया ग्लब ग्लब गोदौसै होमब्लाना जोङो बै जेब्ला अन गुन्दैखौ खौ देनानै दोनदोंमोन अन गुन्दैखौ जोङो होयो आरो नोंथां होनानै बेखौ बिदिनो जोङो दाउ बेदरखौ आरो उनाव होफिनबाय बि बिदिनो संनाय जायो आरो नोंथां जोबोद गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां अनला ओंख्रिया औ - औ नोंथां नोंथाङा साम' ओंख्रि बा साम'जों सबायजों माबोरै सङो बा माबायदि जायो बेखौ एसे फो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा
बे सबाय जों सामुजों जों ओंख्रि संनाय आंबो एसेबां मिथिया नाथाय औ सामखौ गिबि खेबावनो बेनि जो मोजाङै जोङो जे सामुखौ जोङो दैमाफोरावसो मोननाय जायो दैमा बा फख्रियाव मोनो आरो बेखौ दैलां समाव बांसि सिनानो मोननाय जायो आरो साम'आनो जा ना खांख्रायानो जा बेखौ जों दैलाङावनो बांसि
औ औ नंगौ नोंथां
साम' ओंख्रि सङोब्ला जोङो गिबियावनो साम'खौ साफायै सुग्रोना लानांगौ जायो आरो आरो बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ बिनि थाखोनखौ थाखोनखौ जोङो ओ बिजिदों एबा फिनजों एबा खासि जों जों दिहुननाय जायो आरो आरो औ आरो बेनि खिथुखौ जोङो दानख्लाबो आरो दानख्लाबो बाय एसे दांख्लाबो आरो बेखौ जोङो दानख्लाबखांनायनि उनाव दै ए आरो फिन खेबसेबाव फ्रानानै जोङो बेखौ दैयाव संख्रि ख्रिनि दैयाव सोमना दोनो आरो एसे बेनि जे मैलाफोरा ओंखार थों होननानै
औ नंगौ नोंथां
ओं दा बेनि उनाव बेखौ आरो फिन बोखांनानै साफायै सुनानै बेखौ जोङो ओ सारायाव सारायाव लानानै जों बेखौ मोजाङै एवफ्रामना लानांगौ आरो
औ नंगौ नोंथां
दा सबाइ सं सबाइ ओंख्रि सं नोंथाङा दो ओ जे सबाइ ओंख्रिखौ संना दोननाखा दोन सबाइ ओंख्रिखौ जोङो ओ साम ओ साम' ओंख्रिखौ जोङो साम'खौ जोङो सबाइ ओंख्रियाव होनानै मोजां जाङै
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथाङाबोथ सामजों सबायजों गोथाव संफेरबाय जानो हागौना नोंथां
औ संफेरदों संफेरनायालाय नों
औ औ नंगौ नों थां जोंनि जाग्रा ओ जाग्रा लोंग्रा होनबाथ जोंना गोबां नोंथां गोदोनि समावथ जोंनि जाग्रा लोंग्राया ओ हासार खोनादो नोथां नङा होनबा ओ जोंनि बेफोरखौ जायोब्ला जोंनि देहायाबो मोजां थायोमोन बा जों बेराम आजारावबो एसेबां गोलैनो नाङामोन नाथाय आथिखालावथ जोङो माबा मोनसे आबाद मावनांगौ बा जाग्रा मुवानि खालामनांगौ जायोब्ला जोंना मुलि नङाब्लानो सोलिला आरो नोंथां नङा होमबा? मुलिजोंसो जोंना मैगं थाइगंङा जायो आरो नोंथां बेनिखायनो जोंनि माखासे सुबुंफोरा लोमजानाय बेरामा गोबाङानो ओ भुगिनांनानै दङ बा गोग्लैसोनानै दङ आरो नोंथां नङा होमबा? औ जोंनि ओ माखासे जानाय जेरै बायदिसिना चिप्स नुडोल्सफोराबोथ जोंना रासायनारि ओ हासार गोनां बायदिसो जोंनाबो बेफरो माखासे मुलि गोनां दङ बेवहाय माखासे केमिकेल बुस्थु लगायनाय जायो आरो नोंथां बेनिखायनो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला जोंनि गोदोनि जानाय लोंनायानो साबसिनमोन आरो आथिखालनिख्रुइ मोजां मोन आरो नोंथां नाथाय आथिखालनाथ जोंना गोबां उनदै गथ'फोरानो जा बा गिदिरानो जा जानाय लोंनाया जोंना बेराम आजार खालामो आरो बिदिनो बांसिनानो उदै सानाय खर' सानाय बिदिया जायो नङा हबा नोंथां
नोंथां नोंथांनि बायदिब्ला ओ गोदोनि जानाय लोंनाया मोजांसिनमोन ना दानि आथिखालनि जानाय लोंनाया मोजांसिन? आंनि बादिब्ला ओ गोदोनि जानाय लोंनायानो साबसिनमोन आरो दानि जानाय लोंनायाव गोबांथार जेरै आबाद मावनायाव जोङो बायदिसि सिना मुलै बाहायनाय जायो आरो बाहे मिथाइ मिथाइ आखाइ जानायाव बो बेयावबो बायदिसिना मुलै मुलैजों बा मुलिजों बानायनाय जायो आरो बे
औ नंगौ नोथां
बेफोरखौ जोङो जाजाथावा आरो नाथाय गोदोनि दिनाव जोङो न' निनो जेरै औ गोबोरखि हासार बे फोरजोंनो जोङो आबाद मावनाय जायोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ औ नोंथाङा ओरैनो मा मा मा ओंख्रि संफेरनानै मोनखो बा नोंथाङाबोथ' जोबोर गोथाव गोथाव ओंख्रि संनो रोंगौ जानो हागौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा मा मा ओंख्रै संफेर नोंथाङा
औ आंनि बादिब्ला आंथ' अनला ओंख्रिखौ संनो मोनफेरदों आरो औ नंगौन दा आरो खारदै खारैखौ खारदै खारैखौ जोङो संनो गिबियावनो जोङो खारै खारदै खारैखौ जोङो
औ
गोबांथा बिलाइजों बानो खांथिंनानै जोङो संनो हायो आरो खारदै खारैयाव जेरै बिलाइ लाव बिलाइ एबा बिनि बिजौजोंबो जों बानायनो हायो आरो बेयाव थुन थुन थुनि बुथा खु खुथ्रा लाइ लाफा बेफोरजोंबो आरो बेयाव बान्दा कबिनि बिलाइबो होब हाबा होफ जायो आरो बेफोराव औ नंगौ नोथां बेयाव आरो औ आरो बेखौ खारैयाथ' गुबैयैथो नांखाथारगौ खारैखौ औ औ नंगौ बेफोरनो आरो
औ जोंनि बर' न'खरावथ' बांसिन बिदि बांसिनानो जोंनिया बिदिनो खारदै खारैखौ जानाय नुनो मोनो नोंगौना नोंथां औ नो बेफोर खारदै खारै ओंख्रिखौ जोंना ना फिसाफोरजों बा ना गोथांफोरजों सङोब्ला जोबोद
थावसिनो आरो
नङा होमबा नोंथां गोथाव जा थारै नङा होम जोंना ओ खारदै ओंख्रियाव जोंना एसे फिस्ला जायोब्ला बांसिन थावसिनो आरो नङा होमबा नोंथां औ नंगौ नोंथां नोंथाङा ओ जानानै माबोरै मोनो खारदै खारै ओंख्रिखौ
आंथ' खारदै खारै ओंख्रिखौ जानानै जोबोद गोथाव मोनो आरो थावसिनो एसे बेयाव ना फिसा फिसा होदेरबा बांसिन थावसिनो आरो नोंथां बिदि ब्ला जोंनि समाबो जानोसै सेै जोङो उनावहाय सावरायबावनोसै नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां माखासे जाग्रा रोंग्रानि बागैबो एसे मिथिनो मोनबाय
औ नोंथां मिथिनो दे नोंथां बिदिब्ला आं गोजोन्थों नोंथां औ दे